नोंथां खोनादों?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामनो दङ?
औ नोंथां ओरैनो जिरायना
औ औ। ओ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय नोंथां जों आंङो फंनसो आयदानि सा सायाव सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों। ओ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोना?
औ हागोन नोंथां।
औ आं जोंहा आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि थांना थाना नायाव सोरगिदिं आबहावाया मानि थाखाय आरो माबादियै गुबुंले जायो बा बे गुबुंले जानायखौ जों माबायदि होबथानांगौ। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आङो एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथाङो आबहावा गुबुंले जानानै होननानै बुङोब्लाथ'। जोङो आथिखालाव मिथिनानै मोनो जे आबहावाया माबाददियै गुबुंले जायो। ओ आबावा गुबुंले जायो होना बुङोब्ला जों मिनथिनानै मोनो जे आथिखालावहाय गोबां रोखोमनि जौगानाय खौ जों नुनो मोनदों ओ जेरैबायदिहाय जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जौगानाय जादों ओ बेफोरबायदियैनो जों गुबुन गुबुन बिथिङावहाय गुबुन गुबुन ओ खामानि फोराहाय जोंनि आबहावाखौ गोबां रोखोमैनो गेब्रेंनाय बा आबहावाखौ गाज्रि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरैबायदि हाइगारि मटर बांबोनायजों लोगोसे। गोबां रोखोमैनो गारि मटरफोरनिफ्राय ओंखारनाय जा उखुन्दैफोर ओ बेफोरोहाय जोंनि ओ आबहावाखौहाय जोबोर गाज्रि रोखोमैनो ओ खहा खालामो। ओ बेफोरबायदियैनो गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर कलकारखाना बा दारिमिन। ओ गोबां रोखोमनि कम्पानिफोर ओंखारबोदों, ओ बेफोरबादियैनो जोंनि ओ बेफोरनिफ्रायनो जोंनि जा आ आबहावाफोराहाय जोबोर रोखोमनि गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो। बा आथिखालावथ' जों नुनो मोनो जे मोनसे मुवा बायोब्लाबो जोङो ओ मोनसे फिसा मेथाइ बायोब्लाबो जोङो ओ प्लास्टिकनिफ्राय मोननो ओ जायखौहाय फ्लासटिकजों ओ नै लाखिनाय जायोबा प्लास्टिकनि सिङावहाय थायो बेफोरोओ प्लास्टिकआबो थ' जोंनि आबहावाखौहाय गाज्रि रोखोमैनो खहा खालामो बेखौहाय ओ जोङो सावनानै गारोब्लाबो बे आबहावाखौ गाज्रि खालामो बेनिफ्राय उखुन्दै ओंखारनाय बेफोरो जोंनि जा आबहावा बेफोरखौहाय जोबोद रोखोमैनो गाज्रि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बे प्लास्टिकखौहाय जोङो गारोब्लाबो नाङा फाङासो जेराव मेराव गारोब्लाबो बेनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि हानि खहाफोरखौ नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोंनि ओ जा ओ जोंनि बे बुहुमावहाय गोबां रोखोमनि गाज्रि गाज्रि मुवाफोरा जोंनि आबहावाखौ हाय गाज्रि रोखोम बा गाज्रि खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बेनिफ्राय जोङो सांग्रां जानोबा बेफोरखौहाय जोङो माबायदियै रैखाथि होनो होननानै बुङोब्ला जों बेफोरखौ बेफोरखौहाय जोंनो मावनो नांगौ जोंनि खामानि होननानै जों सानो बेफोरखौहाय जोङो होबथानो थाखाय गिबियावनो ओ नांगौ बिबांनि गारि मटरफोरखौहाय स' लायनो नांगौ नाङा फाङा बिबाङाव बा ओरैनो गिदिंला गिदिंसिफोरावहाय जोङो गारि-मटरफोरखौहाय बाहायनो नाङा बेनिफ्राय ओंखारनाय जा उखुन्दै बेफोरो जोंनि आबहावाखौहाय जोबोद रोखोमै गाज्रि खालामो फोरखौहाय जोङो नांगौ बिबांनि सलायोब्ला ओ बेफोरनिफ्राय जोङो ओ एसे बारग'नो हायो। बेफोरबायादियैनो जों जोंनि आबहावाखौहाय रैखाथि होनो हायो बेफोर बेनि अनगायैबो जोङो बिफां-लाइफां गायनायजों लोगोसे जोंनि आबहावाखौहाय गोग्गो थासारियाव लाबोनो हायो ओ जेरैबायदिहाय जों नुनो मोनोबा मिथिनानै मोनो जोंनि आबहावाखौहाय ओ मोजां खालामनानै लाखि खिनायाव हेफाजाब होयो होननानै बुङोब्लाथ' गुबैयै जोंनि मिथिंगायावनो थाखानाय बा मिथिंगानि थासारि फोरानो जोंनि बिफां लाइफांफोरानो जोंखौहाय रैखाथि होयो ओ आथि खालाव जों बिफां लाइफांफोर खौ गोबां संरैखाथि होनायखौबो नुनो मोनदों नाथा‌य जोङो ओ खायसे खायसेफोरखौ आय नुनो मोनो जे बिफांफोरखौबो जोङो नाङा फाङायै दानफायनानै फानहरनाय बा गावनि खामानियावहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बेफोरखौहाय जोङो ओ खालामाब्ला बेनिफ्राय जोङो ओ बास रैखाथि होयोब्ला ओ बेफोरनिफ्राय जों बारग'नो हायो। ओ आ थिखालाव जोंङो नुनो मोनो जे बिफां लाइफांफोरखौहाय गोबां रोखोमनि ओ सोरखारफोराहाय ओ संरैखा होनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय जोङो स्कुलफोरावबो बा जोंनि फरायसालिमाफोरावबो बा सेल्फ हेल्प ग्रुप ओ जा आइजोफोरनि ओ फैसा दोनथुमनायनि राहा बेफोरावबो आथिखालाव जों नुनो मोनो जे ओ सोरखाराहाय बिफां फुलि हरनानै हाय बेखौ फट' थिखांलायनो हरनांगौ गायनानै बेफोरबायदियैनो जोङो नुनो मोनो आथिखालावहाय ओ बिफां-लाइफां गायनानै जोङो गोबां रोखोमनि रांफोरखौबो आरजिनो हायो ओ जेरैबायदि हाय ओ जोंनि जिउ खुंनायावहाय गोबां रोखोमनि रांखान्थि बा रांफोरनि रांखावरिनि गोनांथि जायो ओ बिफां लाइफांजों ओ ओ आबाद खालामनानैबो जोङो ओ गावनि रांफोरखौबो बा न'खरफोरखौ सुंथानो हायो बेजों लोगोसे जोंनि जा आबहावा बेफोर गेब्रेंनायनिफ्रायबो जोङो हमथानो हायो ओ बेफोरबायादियैनो जोङो जोंनि ओ बिफां लाइफां गायनायजोंबो जोंनि आबहावानि थासारिफोर खौ गोग्गो खालामनानै लाखिनो हायो आरो जोङो प्लास्टिक गारनाय बा जोंथ' ओ आथिखालाव नुनो मोनो जे द खानफोरावहाय बांसिनै बाहाय जानाय बुस्थु होननानै बुङोब्ला प्लाष्टिक बे प्लास्टिकफोरखौबो जों नाङा-फाङा बिबांनि जेराव-मेराव गाराब्ला गारालाबासिनो ओ नोंङो मा बा मोनसे आइजेंफोरावहाय जमायै दोननानै बेखौहाय उनाव रैखाथि गोनां जायगा फोराव गारोब्ला ओ आबहावा गेब्रेंनायनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हागौ आरो आथिखालावथ' जों नुनो मोनो जे दै बायनानै बायनाय होननानै बुङोब्लाबो बथलावनो थाखायो दैफोराहाय बेफोरखौबो जोङो ओ टाउन सहरनि लामा सामा बा गार ओ हाखर न'खरफोर बावहाय नाङै नाङै मुवाफोरखौहाय गारनानै दैनि गेब्रेंनाय गेब्रेंहोनायफोरखौबो जों नुनो मोनो। मोनो बेफोरनिफ्राय जोङो गावबा गावनो सांग्रां जानो नांगौ। जेरैबायदिहाय जोंनि आबहावाखौ जोङो ओ गोग्गो थासारियाव लाखिनो हायो बेफोरबा थियै सांग्रां जानानै जों जोंनि जा थासारिफोरखौ जायगाफोरखौहाय साफा खालामनानै लाखिनो हायो। बेफोर बायदियैनो जों जोंनि ओजा आबाहावाफोरखौहाय गेब्रेंनायनिफ्राय हमथानानै लाखिनो हायो। नोंथाङाबो एसे आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै बा आबहावा खौ माबादि गेब्रेंनायनिफ्राय रोखा होनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हो नोंथां।
औ हागोन नोंथां ‌। ओ नोंथां आगोलाव बुंखाजोब्बाय बा आबहावा गे बेेंनाया माबादि जायो आरो मानि थाखाय जायो
बे जाहैबाय बे आबहावा गेब्रेंनाया जोंनि सुबुंनिफ्रायनो आबहावाया गेब्रेङा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि सुबुं फोरा गोबां बिबांनि बांलांबाय ओ गोबां बिबांनि फोलेरा बांबाय जायनि जाहोनाव ओ जोंहा बे ओ बुहुमाव थानो थाखाय जायगानिबो आंखाल जाबाय आरो बेनि थाखायनो जानाय-लोंनाय बा ऐ खि हासु दै गासैखौबो ओ जेनेबा बबा मोनसे जायगा बा लांदां जायगाफोराव मोनसे सेवनाय गेस फोरानो जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो जायनि जाहोनाव सुबुं मा हारिया गाव गावनो गारो नाथाय गावनि देहायावनो बेरामनि ओ बेरामनि आंखाल गैयि बेरामा सोमजियो। जायनि जाहोना बेसे गोबां बेरामजों भुगिनांगौ जायो बेनिखा यनो ओ आबहावा गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय जोङो गावनि जानाय लोंनाय थानाय थासारि मावनाय बेफोरखौ एसे नायै हयै सोलिनांगौ आरो ओ ओ जोङा गुवाहाटी नोगोराव थाङोब्ला जोंनो मोनो खाथि-खाला ड्रेइन बा माबा मोनसे हाखर हाला दैमाफोराव ए जानला मोनाला गेसाव गोफोन प्लास्टिक बिदिनो ओ जानाय आदार जाखान्दा बेफोर गासैखौबो बे ड्रेनाव गारनाय जायो आरो बेनि खाथि खालायावनो मा मा नुनो मोनो जोङो जेरैहाय माबा मोनसे जाग्रा फिसा गला आरो माबा मो नसे दखान बेफोरखौ जों खाथि-खालायाव नुनो मोनो जायनि बेरामा जेरैबायदि सोमजियो बे बेफोरबायदि ओ गेसाव मुवायाव बानायनाय थाम्फैफोरानो बे बे जाग्रा मुवा याव बाफैयो बेनिफ्राय बेयाव बाफैनायाव जोंहा दैफोरा बे थामफैयावनो ओ थाफैयो नालाय बेनि थाखायनो ओ बे बेरामफोरा सोमजिनो हमो आरो बिदिनो जोंहा बे ओ दखानफोरनिफाय जानाय बा लोंनायफोरखौ जोङो एसे खम खालामनांगौ। हयै जों जानांगौ मोजां मोजां जायगायाव थानांगौ जानांगौ। आरो बिदिनो जोंहा ओ गिदिर गिदिर कलकखानाफोरनिफ्रायबो गोबां रोखोमनि गाज्रि ओ गाज्रि उ खुन्दै ओ गाज्रि मुवा फसा सेवना बेफोरखौ ओ दै फोरावहाय गारलाबायो ओ जायनि जाहोनाव दै। फोराबो गुबुंले जायो ओ दै गुबुंलेखौबो ओ। बे जाहोननि थाखायनो जायो होननानै जों मिथिगौ आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ दै गुबुंले बा जोंनि आबहावा। गुबुं जानायखौ जों गाव गावनो मिहोन सोमजिहोयो आरो गाव गावनो। जों ओ जायखौ बा बेमार जानायखौ जों गाव गावनो मिथियो ओ। जायनि थाखाय जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि बेमार जायो आजार जायो। अदिन थाखायबो। रां ख गोनांथि जायो आरो बिदिनो जोंहा ओ आबहावाखौ। गाव गावनो गुबुंले खालामदों आरो गाव गावनो बेरामजों आजारजों भहिनांदों बेखौ। नासैबो मिथियो आरो। ओ बेखौ होबथानो थाखाय जों माहारियानो ओ। जानजि खाफ्रा नांगोन बा गावनि थानाय थानाय। ओ उन्दुनाय बेफोरखौ जों गावनो मोजाङै नायनानै थानांगौ आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ होबथानो थाखाय जोंनो बिफां गायनांगौ बा गाज्रि। मुवा बेसादखौ बबेबा मोनसे जायगायाव गारनांगौ बिदिनो जों खालामनानै जोंनि। आबहावाखौ मोजां खालामनायनि लामायाव लाबोनांगौ आरो ओ दे बिदिब्ला नों। नोंथां जोङो समाबो जाबोबाय ओ नोंथांजों आङो मोन। थ बाथ्राफोरखौ मिथिबाय ओ। नोंथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय गोजोन्थों।
औ गोजोन थों नोंथां।
औ।